हेल' हेल'
हेल' नोंथ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय खादो खादो नोंथां। फुंबिलिनि गाम हामनाय
गोजोन फु लिनि गाहाम हामलाय
र खोनादों नोंथां खोनादो। औ औ नोंथां औ। खोनादना नोंथां?
दा
हेल'
खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादो खोनाबाय मोजां खोनाबाय नोंथां दे खोनाबाय औ। हेल' नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे औ खोनादों। मोनसेथा सावरायनो औ नोंथां।
हागोन हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
बे खोथायानो जाबाय जोंहांबो माबोरैहाय
औ औ।
बे दासिमबो माबोरै
बे खोनासं नोंथां माने बर' हारिया माने गोदोनिफ फ्रायनो मानि आसामनि थागिबि माने गोदोनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो आसामनि थागिबि हि साबै माने था दासिमबो रायजो जागासिनो दङ। गोदो बर' हारिया सिगां सिन थागि हिसाबै जोङो बर'फ्रा दिडमापुर रायजोआव थागोदोंमोन बेनि उनाव ओरै फैयै फैयै फैनानै दायो भुटान हाजो सेर जायखौ बुङो हिमालय हाजो बे सेराव दायो बर' सुबुंफ्रा रायजो जागासिनो दङ। बुंनो हायो जोङो बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो आसामनि थागिबि हिसाबै बर'फ्रा गोबां रोखोमनि दोरोङारि बा दोरोङारि बा माखासे गाननाय जोमनाय बा आंगो फोरबो। बा आंगो हारिमु दंखाजोबो बेनि गेजेराव जों बुंनो हायो बर'फ्रा आंगो जानाय लोंनाय दङ आरो बर'फ्रा आंगो फोरबो दङ आं बर'फोरनि आंगो फोरबोनि बागै आं बुंनो सानदों। बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो थागिबि हिसाबै माखासे गोबां फोरबो फालियो। जेरैहाय जों बै सागो फोरबो बैसागो फोरबोखौ बर'फोराहाय मानो बैसाग दाननि सेथिनिफ्राय माने बैसाग दाननि जोबजासिम मालागै फालियो बैसाग दाननि सेथियावहाय बर'फोरा मोसौ बैसागु जायखौ बुङो मोसौ बैसागो। माने मोसौखौहाय मा होनो मान होयो मोसौखौहाय बे समाव थुखैयो मोसौखौ बेहाय बे समाव गोदान दिरुंजों खायो। माने मोसौनो बे समाव माने अननाय होयो बेखौ बुङो मोसौ बैसागो। आरो बैसागनि नैथि बाहागोआ जाबाय मानसि बैसागु। मानसि बैसागो समावहाय गावजों गाव अनलायनायखौ माने सुबुंफ्रा सुबुंफोरजों अनसायलायो जेरैहाय उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होयो। गिदिरफ्रा अननायखौ मान होयो। आरो बेजों लोगोसे बयबो जयै बर'फोरनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरैहाय फिथा माने माइ बा उम माइब्रा जायखौ बुङो माइब्रा माइरं बेजों बानायनाय फिथा सौराइ गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ मानसि बैसागोखालि जायो। बिनि उनावहाय आथिखालाव जायगा जायगा मानसि बैसागु समावहाय गोबां रोखोमनि माखासे फांसन बा मोसानाय हाबाफारि लानाय नुयो आरो बेजों लोगोसे बयबो सुबुंफोरा‌ गामियैनो जयैनो बैसागो सान खालि बयबो न'खर न'खर मोसाहैयो। बेवहाय माखासे दोरोङारि दामनाय देनाय लाफायो जेरैहाय सिफुं सेरजा खाम जथा बेफोरखौ लानानै बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा फारसा बेफोरखौ लानानै मोसायो आरोखि रंजायो बे समावहाय। आरो बिनि उनाव दङ मागो फोरबो। बा मागो फोरबो समावहाय बियो मानि माग दानावहाय जायो बे मागो समावहाय बर' सुबुं बुंफोरा मागोनि सेथि सानावहाय माने जिगाबजों बायनाय बेलांगुर हुङो बे बेलांगुरावहाय गोबां रोखोमनि थायो जेरै राजा रानि लावखार बिदिनो माखासे हमनानै मोना जाजेननाय बा एक थारिक समावहाय मोना समाव सावनानै दुगैयो बिदि सावनायनि गुबै ओंथिया जाबायहाय मानि बेबादि खालामोब्ला सुबुंफोरा गावनो गोनां जानाय बा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ गोरलैयैनो आरजिनो हायो। बा सुबुंफोरनि गेजेराव गावजों गाव अनसायनाय बा अनलायनाय बा मोजाङै संसार जानो हानाय गोसोम जि होनानै फोथायो बे समावबो मागो समावबो माने गोजां बोथोर जानायलाय मा खालामो बयबो बर' सुबुंफोरा न'खर न'खर माइब्राजों बाहायनाय एनथाब फिथा सेथावखौबो बे समाव जायो आरगि बेबाय दिनो मा होनो मागो फोरबोखौबो बर' सुबुंफोरा गाजा गोमजायै फालियो आरो बे उनाव फैदो खाथि गासा। खाथि गासा समावहाय जाबाय माइ ओंखारनोसै सम। बे समावहाय खाथि खाासा फोरबोखौ फालियो बे खाथि खाासा फोरबोआवहाय जेला माइफोरा मोननो हमो बा फसल खौ मोसानो हमो बे समाव दुब्लि बारियावहाय माखासे जिवारि बाथि लानानै माने आलारि बाथि सावहैयो बे आलारि बाथि सावनायनि गुबै जाहोना जाबाय जाहाथे माइ दिहुन थाइ बा फसल दिहुनथाइ बेखौ गोबाङैनो मोननो हायो आरो मोजाङै मोजां माने जाहाथे जेबो खैफोद गैया जासे मोजाङै थिखोनानै माने मुलाम्फा मोननो हायो बिनि थाखाय काटिक कासा फोरबो बा खाथि खासाखौ फायनाय जायो। बे समावहाय माइ मोनहां मोन हां माने मोनथ'यै माइ बे समाव आंखा जायो बेनिखायनो खाथि खाला फोरबो समावहाय सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बा गामिनि गेजेरावहाय बेवहाय बांद्राय जानाय लोंनाय जाया बेवहाय जास्ट फोरबोखौल' फालियो बेनो बे आरोखि आरो बेजोंहायनो जोंनि बर' समाजावहाय माने बेजों अनलायनाय बा दोरोङारि बा गावनि हारिमु बा गावनि गाननाय जोमनाय मोसानायफोरखौ बे फोरबोनि फोरोंनिगिरिजोंनो लांफानो हायो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो थाखाय जे जोंना बर' हारिया बोरै रायजो जाबोदों। दा आङो नोंथांनो फोरमायनोसै
ओ जोंहा बर'फोरनि जेंना ना ओ बे बर' फ्रा जोंहा दिनैसिम मा मा जेंनायाव मा होनो सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां
मा होनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय दासिमाव जोंहा एसे सोलायनानै फैबाय नाथाय दासिमबो ओ माखासे जेंनाफोरनि गेजेरजों बर'फोर सुबुंखौ जुजिबोनाय नुनो मोन मोनदों आरो नोंथां जोंहा बेबायदिनो समाज दानायावबो एसे मा जाबोदों एसे जोंहा ओ प्रब्लेम जाबोदों आरो नोंथां जोंहा नांगौनि बारा जौगानो हायाखै आरो बेबायदिनो माखासे जेंनाफोरनि थाखायनो बेबायदिनो आङो नोंथांनो जेंनाफोरखौ फारि फारियै फोरमायलांनोसै नोंथां जोंहा गिबियावनो दंङ जोंनि जेंनायानो जाबाय खोमसि फोथायनाय आरो नोंथां बे जेंनाफोरखौ दासिमबो जोंनि बर'नि गामि खना-खनला नुनो मोनो आरो नों- दासिम नाथाय जोंनि टाउन सहराव बे जेंना खौ नुनो मोननाय नंला एबा नुनोबो मोनासै जोबोद खम जालांनो हमबायखौनो बुं जासिगोन आरो नोंथां बेबायदिनो आ खोमसि फोथायनायानो जाबाय जोंहा दासिमबो गामि गामि गोथौआव मा होनो ओ मा जायोब्ला जोंहा
लोमजायोब्ला साजायोब्ला दासिमबो डक्टराव फैनायखौ नुवा आरो
नोंथां गिबि गिबियावनो बिसोरो मा अजा बेजानावसो थांग्रोयो आरो ओ बेबायदिनो हारा बायब्लाबो माबा मोनसे गिदिर बेरामाव गोग्लैबाबो बिसोरो मा अजानावसो थांगोरो आरो जेब्ला देहाया बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जायो। हमब्लासो एबा अब्लासो बिसोरो डक्टरनाव फैयो आरो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय बिसोरो माब्लाबा माब्लाबा मा जिबौ सौजानाय जायोब्ला बिसोरो मा अजानावसो थांग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आ बिसोरो डक्टरनाव फैगोरा आ मा जायो बेनो मोनसे जोंनि खोमसि फोथायनाय आरो। नोंथां आरो दासिमबो जोंहा दायना अजा दंङ सोरबा माबा मोनसे लोमजादोंब्ला माबा जादोंब्ला दायना रायदों अजा रायदों बुंनाय बे जोंहा जेंनाया दासिमबो खाराखै आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा मा दंङ गोदोनि जोंहा दासिमबो जोंनि दोरोंङारि लोंनाय जौ बे जौखौ खौ जोंहा दासिमबो बर' समाजाव नांगौनि बारा लोंनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओरैनो बुंब्लाथ' जोंहा जिउखौ नांगौ रोखोमनि लोंब्ला जोंनि देहानि थाखाय मुलि बायदिसो खामानि होयो। नाथाय जोंनि माखासे बर' समाजाव नांगौनि बारा जौ लोंनानै खामानि दामानि मावाबा गोग्लैलाबायनानै थानायखौसो जोंहा बांसिन नुगासिनो आरो नोंथां आरो नुबोगासिनो। बेखौ जोंहा बांसिनानो गामि गामि एबा हा गामि एरियायाव बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आ - बेबायदिनो जोंहा जौ जु जौजों गोग्लैसोनानै थायोब्ला जोंहा मा जायो होमब्ला जोंनि इयुन जोलै एबा उननि जोलैयाबो बैखौ नायनानै सोलोंलांगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो नोंथां बेबायदि फो- माबा जालांङोब्ला जुदि जोंहा गोबां जेंनानि गेजेराव गोग्लैनो हागौ आरो नोंथां। बिनि उनाव दंबावो जोंहा जुवा गेलेनाय नोंथां आ बे जुवा गेलेनाया मा आ दासिमबो आ बर' समाव ओ सोलिगासिनो दं आरो नोंथां बेबायदिनो फुजा जायोब्ला जोंहा जेरावबो जुवा गेलेनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव गंसे न'खरा सिलिंखार जालांङो आरो। बेबायदिनो हा फाननांगौ गोनां जायो। थास गेलेनानै दाइस गेलेनानै बायदि रोखोमनि न'नि खहा जालाङो आरो ना। नोंथां ओ बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा बर' सुबुंफ्रा दासिमबो जोंनि बेफार फालांगियाव दावगानायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंथां। बिसोरो न'आवनो थाबाय थायो ओरैनो खालि आबाद मावनानैल' जि खुङो आरो नोंथां गावनि नांगौनि आन्था आबाद मावबाय बेयावनो बिसोरो गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो न'खर आरिखौ बांद्राय जौगाहोनो हानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां आबाद मावनायजोंल' बेबायदिनो बिसोरो आह गावसिनि आ आबाद मावनायखौ बेफार फालांगियाव जोंनो खालामनो थाखाय मावोब्ला बिसोरनि न'खर दानायाव एसेब्लाबो मदद मोनो होननानै आं फोथायो नाथाय जोंहा दासिमबो बै बर' समाजाव जोंनि बेफार फालांगियाव दावगाबोनायखौ नुनो मोनाखै आरो। बेखौ गाहायै जोङो गामि गामि ओनसोलाव जोबोर खम बिबाङै नुनो मोनगासिनो आरो। नाथाय जोंहा टाउन ओनसोलाव एसेब्लाबो जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां जायगायावनो बर'फ्रा टाउननियाव थाग्रा बर'फ्रा टाउन सहराव थाग्रा बर'फ्रा बेफार फालांगियाव एसे एसे दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। आ आरो जोंहा मा गामि ओनसोलनि आबाद मावग्रा सुबुंफ्रा मा जोंहा दासिम बो मोसौ आरो नांगोलजोंनो हालौनायखौ नुनो मोनबाय थायो आरो नोंथां। जाय जोंनि थाखाय जोबोद समनि खथि खालामो आरो नोंथां। आरो आबादखौबो नांगौ रोखोमनि मोना जायो आरो नोंथां। आ बिसोरो दासिमबो बोथोरावनो सोनारनानै दङ आरो नोंथां आबाद मावनायाव आ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला अखा गैयाब्लानो बिसोरो माइ गायनो हाया। खौनो होनजायो आरो नोंथां। बिसिनाव दै सारनो थाखाय मेचिन गैया। मा गैया बेखौनो बुंजायो बिसोरो दैमानिफ्राय दै लाबोनानैसो